औ हेलौ लोग गो
औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों दे।
आं माने नोंथांजों ओ जोंनि दानाय लुनाय बा जि दानायनि सोमोन्दैसो सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना सावरायनो?
अ हायो बुंलांदो दे।
ओम ओ जि दानाय होनो औ जि दानाय होनोब्लाथ' जों आइजो माहारिया ओ सबानो बा गासैबो मिथिखायो नङा होनबा ओ जि दानाया जोंनि आइजो माहारिनि। ओ आइजो माहारिनि ओ बेसे गोनांथि बा रोंनानै थानाया बेसेबा गोनां आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय जोंनो मोनसे बाहागोआनो जाबाय जोंनि गाननाय जोमनाय बा जि बा दख'ना नङा होनबा? ओ बेयो जोंनि मोनसे गोनांथार बाहागो। आरो बे जि दानाय लुनायफोरखौ जों ओ आइजो माहारिया रोंनानै थानाया जोबोद गोनांथार ओ बिनि सायाव जेरै जि दानायाव ओ जायखिजाया ओ मोननैसो ओ नांगौ जानाय आगजुफोरनि मुं फोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथांङा?
अ जायो ओ जि दानायावथ' नांगौ जानाय होनना बुंबाथ' इम्परटेन्टथारा जोंना र मा मा होनोमोनलाय र साल गान्दै ओं माखुफोरा जेेनथेरफोरा नांथारगौ जायो आरोना।
औ नंगौ बेफोरनो ओ जेरै जोङो ना औ नंगौ जेरै जोंनो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै औवानि जेरै गनसि बालेब बेफोर आरो ना बेफोरखौनो साल माखु ओ गरखा ओ बेफोरखौनो जोंनो नांगौ जायो ओरैनोथ जोंनो खुन्दुंनि थाखाय जोंहा जि दानो होनबाथाय जोंनो खुन्दुं हाथ नांखाथारगोनानो। ओ बिनि गेजेराव जोंङो मा ओ होनो ओ जि दानाय बेफोरनि गेजेराव जोङो बांसिनै ओ बांसिनै दखनाखौनो दानायखौ नुयो जों बर' आइजोफ्राथ' ओमफ्राय बिनि अनगायैबो नोंसिनि ओनसोलाव मा मा जि दायो बुंनो हागोन नामा खोन्थानो हागोन नामा एसे?
दाखायो जेरावबो दखनाया दखनानि थाखायनोथ' माबाखा नालाय दानाया ओ दखना जों लोगोसे दखनाया मोननै रोखोमनि थायो नालाय बे लांगा दखना आरो अग्रं दखना। बे मोननैखौबो दानाय जायो आरो मोननैखौबो दानाय जायो आरो दख'नानि अनगायैबो गामसा फालि आरनाइ गोदोथ गासैखौबो आरनाइफोरखौबो दायोमोन दानि जुग बेखौसो माने एसे आरनाइफोरखौ इदि माबायाव दाला आरोना
जि सिगाङाव जि सावरायलांबाय जिनि सोमोन्दै औ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दखनानि अनगायै बो फारसा आर'नाइ बेफोरखौनो दानाय जायो। ओ जि दानायाव जोंहा माने सिगां सम आरो दानि समाव एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों नङा होनबा? ओ सिगां समावथ' जोंङो ओ बर' हारिया बा बर'नि नखर नखर जोङो थातसाल बिदि ओ जों दानायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन नङा होनबा? ओ दाथ' जोङो बांसिनानो फोरखौ ओ नखर नखर ओ दानायाबो खम जाबोनायजों लोगोसे जेरै जोङो ओ बि बिनि सोलायै थातसालनि सोलायै दा जोङो जेरै रांखावरि गोनां फोरा दिनै ओ गोबां सुबुंफोरा ओ साननाय हनाया जौगानायजों लोगोसे बिसोरनि ओ गोनोखोआरि आदबजों गोरलै आयदायावनो बा गोरलै राहा हायनो मोननो हानाय जोंहा जरै उइभिंफोर दिहुनबायना ओ बिफोर जोङो ओ बेजोंनो जोङो माने ओ जिफोरखौ गोरलैयैनो दानो हासै दा ओ जोङो माबायदि दि जेनबा सिगांनि आरो दानि ओ जि दानायनि बेलायाव जोंङो ओ माबादि ओ जिफोरखौ ओ दिहुन्नो हायो बा सिगाङाव जेरै बायदि जोङो ओ खम समनि गेजे गोबां जि जों दिहुननो हायामोन नङा होनबा ओ दाथ' जोङो ओ मा होनो अइभिंफोर जेरै अइभिंआव जेरै जोङो जिखौ खम समनि गेजेरावनो जों गोबां बिबांनि जि दानानै दिहुननो हायो नङा होनबा खोनादोंना। बिदिब्ला नोंसिनि ओनसोलावबो बांसि दिनै बे थातसाल बा बेफोराव दानायखौ बांसिन नुयो ना जेनेबा जायगा जायगा अइभिं औ बेफोराव बांसिन दानायखौ नुनो मोनो ।
गोदोनिफ्रायथ' ताटसालावनो बांसिन नुबोयोमोन ओमफ्रायो दायो माने समजों लोगोसे सोलायलांफानानै बांसिनानो जोंनि नोगोराव अइभिंखौनो खुलिजोबबाय आरो आरो दाना गासैखौबो ओ उइभिंजों दानाय नुनायखाय थाब थाबनो जासै थाब थाब मोनसै नांगौखिनिखौ जोङो । बांसिनानो उइभिं खुलिनायखौ नुनो मोनबाय आरो दायो ।
औ नोंगौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा अइभिं खुलिनायजों लोगोसे जोंहा जे जायगानि माखासे ओ लाइमोनफोर जायफोर खामानि गैयालासेनो बेखार नआव ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय दङ। ओ बिसोरनिबो थाखाय जोंहा गोबां सुबि सुबिदा जायाखै नङा होनबा। ओ जेरै जोङो बे-बेफोर खामानियावनो जेरै हाबनानै थानानै ओ माखासे गोरिब गोरिब नखरनि लाइमोन फोरा देरै गावनि जिउ खुंनायाव ओ‌ थांनानै था थानो थाखाय राहा लामा बा राङारि अनसुं थाइ मोनबाय ओ बिनि सायाव बांसिनि ओनसोलाव माबाफोर अइफिं खुलिनानै माबाफोर गोरिब नखरनि सुबुंफ्रा थांनानै खारनायाव बेबायदिनो माबा मदद होदों नामा जायगायाव जौगाखांनायखौ लाबोदों नामा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
बिदिथ' आङो दायो जोंनि ओनसोलाव नुनाया बिदि नुनानै मोनाखै आरो ।
उम बि औ औ दे बुंनोसै
जिखुनु दायो इदि नुवाखै नुनायाव दा बांसिनानो खुलि गावबा गाव खुलिनानै लादों बानायदों ओमफ्रायो जों गावनो गाव गावजोंनो गाव गोरोबलायनानै बायनानै गानो आरो ओमफ्रायो एसां इदि माबायदि मदद जादों दों आं सोंनानैबो नायाखै
औ नंगौ दे जेबो नङा ओ आरो बिनि गेजेरावनो जोंहा जि दानाय होनोब्लाथ जोंहा बयबो आइजो माहारिया मिथिखागौ बेखौथ मिथिखागौ ओ बिनि गेजेरावनो जोंहा बर'नि दानाय लुनाय जेराव जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबोनाय जाहा ओ जिफोराव जों गोबां रोखोमनि आगरफोर एरो नङा होनबा? ओ बेफोराव जोंहा औ बेफोराव जोंहा जेरै सिगांनि फ्रायनो मखबोनो मखबो जाथाव माखासे आगरफोरनि मुं दङ जेरै हाजो आगर दाावराइ मोख्रेब खासि हाथाय ओ मखदमा आगर बेफोर गासैबो ओ आगरफोरखौ जोङो मखनो हायो सिगाङावनो नङा होनबा ओ बेफोर आगरफोरनि गेजेराव मोननैसो आगर नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ आगरफोरा बे फोरनो नोंथाङा जेरै मखलांदों बेबो दं ओमफ्राय बेनि सायाव गोबां मख नो हायै माने गोब्बां आगर दं आरो जेरै हाजो आगरखौथ' बुंलांबायानो खोमा?
औ नंगौ बुंबाय
माइ बिबार दाउसा मोख्रेब बायदि बायदि आगर दङ दे मुंखौखौनो हायै
औ नंगौ ओ आरो जोंहा बिनि गेजेर जावनो ओ मा होनो ओ माइदि मायदिनि दखना होनोब्लाथ नोंथाङाबो मि थिखायो जानांगौ आरो जोङो जोबोद मोजां मोनो गाननानै। नै दाथ' नै ओ गोलोम बोथोर बा गरम बोथोर सफैबाय। बे समावहाय जोङो गोबां ओ जिफोरखौ दखनाफोरखौ जों गाननाय जायोब्लाबो सबसे गोलोम बोथोरनि साबसिन गाननो मोजां मोननाय दख खना होनोब्ला ओ माइदि दखना नङा होनबा। ओ बे बाय दि माइदि दखनाखौ। ओ माबोरैयो सिगांग्रो बायनानै दखनाखौ दानाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
माइदि दख'ना खौ माबायदि हायो आं बारा मोन थिलायलाङा लोगोआनो बुंदोलाय।
औ दे आं होनबा ओ बुंनोसै ओ जोङो बे माइदि द दख'नाखौ बा माइदुखौ बोरै खालामो सिगांग्रो जोङो ओ माथानि माइरं माथानि माइरंखौ ओ जोङो। खौ। लानानै ओ माने। ओंखाम बायदि सङो आरो ना जेराव जोङो खाम जेरै जानाय बेबायदि सङा बेयाव गोबां एसे लाव लाव बिबांनि दै होनांगौ जायो ओ बेयावहाय बे जोङो माखासे खुन्दुंखौ ओ माने बे माइरं जेराव माइरं ओम ओहोरु दुंमोन ओ मार रस ओंखारो मिथा खाय बेहाय माने ओ खुन्दुंखौ सोमफानां औवा ओ मानि रुफानांगौ ओ रुफानांगौ आरो खायसे खायसे रुवालासे रुवालासिनो ओ बे माइरं माराव गुदुं गुदुङाव समब्रयोबो। ओ बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय बे खुन्दुंखौ। ओ मोसा जाङै ओ जिहेतु बै माइरंनि मारा हाबनाय बादियै ओ बे खुन्दुं बेखौ माने ओरैबादि आखाइजोंमोन मोजाङै सिफ्लेनांगौयै सिफ्लेनांगौ सिगाङावनो सिफ्लेना लानांगौ जाहा बे खुन्दुंआव गासैबो ओ माइ रंनि निमारा हाबजोबो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिखौ मोजाङै दास्रिनानै मोनसे सु खानदुं नांनाय जायगायाव ओ बेखौ लामजाथाव जायगा सानदुं नांनाय जाय बेयाव जेरै औवानि दान्दा बा मोनसे मोजां जाय एयाव औ मोजजाङै फोराननांगौ खोनाबायना बिनि उनावहाय औ जोङो नांगौ बादियै जोङो बेखौ औ जेन्टारनि हेफाजाबै सोरखिनि हेफाजाबै जोङो खौ लुनानै लानांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो मा गोबां रोखोमनि नों ओ जेनेबा जोङो साबजाथाव गाननो हाथाव ओ दख'नाफोर जेरै बिदन बा बेयाव आगर गुबै बायदि रोखोमनि साबजाथाव आगर गानोमोन। एरनानै बा दानानै जोङो गाननो हायो बुजिबाय जानांगौना नोंथाङा
औ औ सैथो आङो रोंबावासोमोन नोंथांजों रायलायनानै माखासे रोङिखौबो रोंबाय। जेनेबा उम बेबायदि मायदिखौ माबायदि होनानै माबायो दायोमोन बे बेखौ आङो एसेबां मिथियाखैमोन आरो नों नोंथांजों रायलियनानै रोङिखौबो रोंबावबायसो।
दे बिदि ब्ला समाबोथ जाबाय उनावहाय आरो गोबां खोथा सावरायबावगोन दे स-समाबो जाबाय दोन्थनोसै दि बिदि बिदिब्ला
औ दे जागोन दे